औ नोंथां
ओ गोजोन मोनाबिलि नि गाहाम हामलायनाय थाबाय नोंथांनिसिम
नोंथांनिसिमबो
ओ नोंथांखौ ओ माने आङो फन हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय मा ओ एसे ओ आयदानि सायाव बाथ्रा रायज्लाय जागोमोन नामा नोंथां?
औ जागोन नोंथां हागोन।
बिदिब्ला आङो ओ माने बर'नि गोदो गोदायनि न'खर खुंनायनिफ्राय एबा दासिम न'खर खुंनाया माबायदियै खुंबोदों जोंनि ओनसोलावहाय एबा नोंसिनि ओनसोलावहाय बे खौ एसे फोरमायजागोन नामा?
थां
दे बिदिब्ला नोंथाङा फोरमायना होदो नामा ए से।
जोंना ओ बर'नि न'खर होनोब्ला गोदो आरो दानि मुगायाव जोङो बर'नि न'खरखौ जोबोर सोलायनायखौ नुबोनो हमबाय। ओ जोंना दानाहाय ओ गोबां गोदान गोदान आदबजों एबा गोबां ओ समजों खारफानानै जोंहा ओ न'खरफोरखौबो ओ गुबुन एबा जोंना गोबां बुस्थुफोराबो गोबां ओ मुवा बेसादफोराबो जोंना बर'नि न'खरनिफ्राय गोमालांनो हमबाय ओ बे खौ जोङो नुनो मोनो। औ जेरैहाय जोंहा गोदोनि मुगायाव ओ जोंनि ओ सिथ्लायाव थायोमोन जोंना बाथौसालि बे बाथौसालिनि सानजा हा सानजााहाहाय थायो जोंना ओ बाख्रिसालि बे बाख्रियावनो जोंहा औ बे बाख्रियावनो जोंहा बोसोरनि मोननाय माइफोरखौ बे बाख्रियावनो जोंहा दोनथुम नाय जायोमोन बेनिफ्राय थायो जोंहा बाख्रिनि साहाजाय जोंना थायो इसिं न'। बे इसिं न'आवनो जोंनि ओ न'खरनि सुबुंफोरनि एबा गो ओ गुबुन आलासि फैयोब्ला ओ बे न'खरावनो जोंहा संनानै ओ जाहोनाय जायोमोन। बेनिफ्राय ओ जोंहा इस थिंनि सोनाबा हा हाय थायो जोंना ओम न'खरनि गाहायला उन्दुग्रा खथा। बेनिफ्राय औ बेनिफ्राय जोंहा सोनाबहा थायो न'खरनि ओ गुबुन सुबुंफोरा उन्दुग्रा न' बेनिफ्राय जोंहा थायो न'नि ओ बिदिनो सिथ्लानिहाय खोलाहाहाय जोंहा मोसौ बाख्रि ग्रोम ग्रोम थायोमोन गोदोहाय
औ औ नोंगौ नोंथां
बिदिनो ओ जोंना बर'नि न'खर होनोब्ला गोदोनि मुगायाव जोङो गो-गासैनिबो न'खराव दिंखिसालि बिदिनो जोंना हिसानसालि ओ हिस बिदिनो दिंखिसालि गैयाबाबो जोंहा ओ बर'नि न'ख खराव उवाल बिदिखौ जोङो नुनो मोनोमोन। नाथायहाय जोंहा ओ दानि मुगायाव बेफोरो गोमालांनो हमजोबबाय। मानो होननानै बुङोब्ला बे फोर गोमानायनि जाहोनखौ आं नोंथांनिसिम ओरैनो फंनैसो बुंनानै होनि। ओ जोंहा दानि मुग गायाव जोबोर ओ समनि आंखाल एबा रांखान्थि बायदि बिथिङावबो जोबोर दाव-दावगालांबाय बेनि थाखायनो जोंना बेफोर मुगाया ओ बेफोर मुवा बेसादफोरा गोमालांनो हमदों। जेनेबा आं दा हिसानसालि बेखौनो होननानै बुंनो नोंथांनि सेराव जोंना हिसानसालि ओ जाय बे बे हिसानसालियाव जोङो जोंनि गाननाय जोमनाय दख'ना एबा जों गामसाफोरखौ एबा बाथ्राफोरखौ जोङो दानानै ओ गोदोनि मुगायाव गावनो दानानै गावनो गाननाय जायो एबा गाव दानानै न'खरनि सोरनोबा ओ गाननो हेफाजाब एबा बिखौ होयो गाननो
औ औ नंगौ नोंथां
बेखौ ओ बे जिखौनो दानोहाय जोंना ओ गा-गा कमैबो गा-गांसे दख ख'ना दानोब्ला जोंनिया ओ गिबि जागायनायनिफ्राय हिसान सोंनायनिफ्राय लानानै जोंना द एबा स्नि सानहालागैसो जोंना ओ दख'ना गांसेखौ मोजाङै दानो हायो।
औ औ नंगौ नोंथां।
थाइ जोंङा ओ बे गोदोनि बायदि दानि मुगायाव सम गैला जोंहा दखना गांसेखौ ओ द स्नि सानाव दानानै गाननो जोंहा सम गैला। बेनिखायनो जोङो ओ दानिया बाजाराव मेसिन बायदिसिनायाव ओ दानाय दखना फोरफोरखौसो जोङो हाथाय बाजारनिफ्राय बायना लाबोनानै गाननो हमो मानो होननानै बुङोब्ला जोंहा ओ बे दख'नाखौ ओ बायनो थाखायहाय जोंहा ओ सोरबा गोरिब सुबुंब्लाबो ओ सानसे हाजिरा माव बानो फैयो बे ओ बे दख'नाखौ बायनायनि राङा। बेनि थाखायनो जोंहा ओ गोबाव सम ओ सि दानानै बिदि ओ जोंनि न'खरखौ सोलिनो हाया जायो बेनिखायनो जोंहा बांसिन सुबुङानो बायनानै गाननायखौ हमना ओ दानि मुगायाव बा-बायनानै गाननो हम-हम-हमबाय। बिदिनोहाय जोंहा मोसौ ओ गलिनि बिथिङावबोहाय जोंहा गोदोहाय जोंहा ग्रोम ग्रोम मोसौ थायोमोन। बेफोरखौ जोंहा ओ फोथाराव हैनो एबा बेखौ दोस्लायनो एबा बेखौ लाय
हेल' नोंथां। हेल' नोंथाङा खोनादोंना? हेल' नोंथां। हेल' हेल' नोंथां हेल' हेल' नोंथां हेल' हेल' नोंथां। हेल' हेल' नोंथां हेल' नोंथाङा खोनादों ना हेलौ नोंथां। नोंथाङा खोनादों ना। हेलौ। हेलौ नोंथां। हेलौ।